हेल' औ खोनादोंना?
खोनादों नोंथां
औ नोंथां औ आं दा फन हरनायनि जाहोना ओ। नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो रायज्लायनो हरदोंमोन जोंनि दोरोङारि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै
औ नोंथां सावरायजागोन दे नोंथाङा एसे जमायनानै होग्रजागोन नामा
औ दा जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय होनब्लाथ' गिबियावनो जोंना बायदि बायदि दङ नाथाय बै ओ बर'नि जानाय लोंनायनि बेलायाव सिगांग्रो जोङो लााफांखौ बुंनो हायो
औ नंगौ नोंथां
औ ‌। बे नाफामखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा मिथि मिथि नामा?
औ नाफाम बानायनायखौथ' एसे मिन्थियो नाथाय आं दिनैसिम सिम नुफेरनाय जायाखै नाथाय खोनादों आर ना बानायनाय बेखौनो खसे फोरमायनो हागोन नोंथां
औ थ' बिदिब्ला आं फोरमायदिनि
औ औ।
औ नाफाम बानायनो होनब्ला सिगांग्रो जोङो ना नांग्रगौ जायो जोंनो‌ थ' बे नाखौ जोङो दैमा एबा बिलोफोरनिफ्राय लाबोनानै जोङो सिगांग्रो हमना लाबोनानै बेखौ साफा खालामना लाग्रोनाय जायो आरो
ओ
ओ बेबायदिनो बायदिसिना नाफोर जेरै फिथिख्रि ना बायदिसिना नाफोरखौ बानायनो हायो आरोना। जायखिजाया नायानो जायो थ' बेबायदिनो नाखौ लाबोनानै जोङो साफा खालामग्रोनांगौ जायो बिनि खिफोरखौ जोङो जोंना जेरै खि थायोब्ला गोखा जायो नाया बेबायदिनो खिखौ गारनानै लाग्रोनानै फोराननांगौ जायो बिदिनो फोराननानै जेब्ला बिनि जेनेब्ला नाया रानब्ला अब्ला जोङो नाखौ एसे रानहोनायनि उनावहाय रानहोनायनि उनावहाय जोङो देनाय जायो आरोखि बेखौ देनायाव मा मा नांगौ होनोब्ला जोंना ओ गोबां बिदिनो बांद्रायथ' नाङा जेरै थास' जोंनि जायगायाव जेरै बानायनो जायो आं बेखौ खोन्थालांनो नागिरदों नोंथांनो थ' जोंनि जायगायावहाय दु दालि थास' होनो नोंथाङा बेखौ सिनायोना?
सिनायो नोंथां सिनायो
औ बे दुदालि थास'खौ जेनेबा गांखंखौ होनाय जायो आरो
औ
औ नाफाम नाफाम देनायाव आमफाय रुसुन गरनै रुसुन सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होनाय जायो आरो थ' बेजों देनानै ओ बेबायदिनो देनानै एसे देनानै दोननानै माने औवा हासुं जे बुङो, औवानि आमफ्राय हासुं औवाजों जेनेबा औवा हासुं दाननानै बेवहाय
औ
मास मोनथाम मोनब्रैसो बिदिनो दान मोनथाम मोनब्रैसोनि उनावसो सोना दोननानै माने बेखौहाय दान मोन मोनब्रैसोनि उनावसो माबानाय जायो आरो ना जानाय जायो जों बेखौ लोगो लोगो जाजायो खिन्थु थावनाया बिनिया एक्सट्रा फ्लेभाराहाय माबायावसो मोनहैयो आरो ना ओ ओ गोबाव जाबासो मुजि हाबनाय जायो। मुजिहाबनायनि उनाव बिनि टेस्टआ एसे आलादा रोखोमै ओंखारो आरो
औ औ
बेबायदिनो जोङो नाफामखौ बानायनाय जायो। बेबायदिनो गोबाव गोबाव सम दोनब्ला जोंना मुजिहाबो होननानै बिदिनो दोनोयो आरो ओमफ्राय गोबाव समबो जाजायो आरो बियो नाफामखौ
औ
थ' नोंथाङा माबाफोर ओंख्रि ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
ओंख्रियाथ' औ बुंनो हागोन नोंथां
बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला अनला मेवाइ ओंख्रि बिनो गोथावसिन नङा होमबा बेनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो रोंगोन जिहेथु जोंना अनलाजों मेवाइ ओंख्रि संनो संनायखौ आरोना नोंथां
औ औ
संनो थाखाय जोंना गिबियावनो खारै खारैजों संनाय जायो नालाय बेयाव अनला ओंख्रिखौहाय खारैनि गोनांथि जायो आरो माइरं माइरंखौ जोङो गिबियावनो सोमनानै लाग्रोय जायो बेनि उनाव जोंनि बर'फोरनियाव गोदो मोनसे फोथायनाय दंमोन आरोना औवा मेवाइखौहाय हिनजाव फोरा दाननो हामा होननाय
औ
बिनि थाखायनो माने न'खरनि बिदिनो हौवा मानसिफोरखौहाय मेवाइखौ दानहोनानै लायनाय जायो दा मेवायखौ बेखौ दाननानै लाबोनानै बेखौ बिगुरखौहाय मोजाङै जेनेबा गारनानै मेवाइखौ हानानै लानाय जायो बेनिफ्राय फार्स्टावनो माबाखौ अनलाखौ संनो थाखाय जोङो माइरंखौहाय उननानै लानाय जायो जेनेबा गोदोथ' उवालावनो देनाय जायोमोन अन गुन्दैखौहाय नाथाय दा माने ग्राइन्डार बे मिक्सार मिसिनाव हाय देनाय जायो आरोना ओमफ्राय अन अन गुन्दैखौ देनानै लानानै उनाव बे मेवाइखौ एवगोरा लानाय जायो बेखौहाय एवनानै बेयावनो खारैखौ एसे होखानानै एवनाय जायो माबा मेवायावनो ओमफ्राय बेनिफ्राय मेवाया जेब्ला एसे रुयो अब्ला बेयाव दैखौ होनानै होनाय जायो बेयावनो बानलु मस्ला मस्लिखौ होखानाय जायो आरो
औ
ओमफ्राय बेनिफ्रियो अनलाया माबाया मेवाया जेब्ला एसे रुइदोब रुदोब बा एसे रुइनाय बायदि जायो अब्ला बेयाव दै होनानै दै खौ मोजाङै गोदौहोसिगोन बेनि उनाव दैया जेब्ला गोदौो अब्ला जोङो अनलाखौहाय अन गुन्दैखौहायो होनानै होसिगोन आरो ना आखाइजों नङाब्ला सोरबाबा बे अन गुन्दैखौहाय दैयाव मिलायनानैबो होनाय नुनो मोनो नाथाय आङो औ आङो आखाइजोंनो बिदि फ्रि फ्रि होनाय जायो आरो बिदि होनानै उर अरनानै जेब्ला अनलाया गोदौवो अब्ला बेयावहाय खारैखौ नांगौ बिबांनि एसे होबावसिगोन बिदिनो नायनानै ओमफ्राय उनाव जेब्ला आथा आथा मोजां जायो अब्ला बेयाव मोदोमनि थाखाय बिदिनो मालाबा जोङो हाइजें बिलाइफोरबो होनाय जायो ओरैनोथ' दुन्दिया थानाय सिजोनाव दुन्दिया होनाय जायो आरो गंगार गैया बेफोरखौ होनाय जायो नाथाय मालाबा मालाबा समाव जोङो हाइजें बिलाइखौ बो होनाय नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ।
बेबायदियैनो संनाय जायो।
औ।
नोंथाङा आरो फोरमायनो हागोन माबाफोर साम' सबायफोर बा नारजि अमाफोर उम नानै।
अ दा ओ ओरैनो बुंबाथ' नारजि अमा होनंबाथ' आंनि फेभ्रेटबो। थ' आङो जोंहा जेरैबायदि सङो बेखौ आङो फो एसे फो रमायनो नाजागोन नोंथांनो थ जोंहा नारजि अमाखौ माबोरै स सङो बेखौ आं फोरमायनो नाजादों ओ। गिबियावनो जोंहा नार्जि अमा संनो थाखाय नारजि ओमफ्राय अमानि गोनांथि अमा बेदरा एसे मेजेमब्ला थावसिनो आरो नारजि अमाया औ बेबायदिनो जोङो नारजिखौ फार्स्टआवनो जोंनिथिंजोहाय बेबायदि खारैजों रुगोनना लानाय जायो आरो। खारैजों ओ नारजिजों आरो नारजिजों खारैजों रुगोरना लायो ओ जायना कुकार गैया बियो सायावबाबो जायो। कुका थाबाथाय कुाराव रुवा बांसिननो थाबनो गेब्लेनायखौ मोनो आरो थ बे बिदिनो नारजिखौ रुगनानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय ओ फारसेथिं फारसेथिं सारायख सारायावहाय मस्ला मस्लि होनानै बेबायदिनो बेदरखौ एवगोरना लानांगौ। ओ अमा बेदरखौ बेबायदिनो एसे मेजेम गजासे एवनानै ओम मस्ला मस्लि होख खानानै बेवहाय ओ फारसेखै बे कुकाराव खारैजों रुनानै दोननाय बे नारजिखौहाय
औ।
जेब्ला बे अमा बेदरा एसे मेजेब ओंखारो अब्ला होसनना होबा मोजां जायो आरो। थ' बेबायदिनो एसे गोदौ होनांगौ गोदौ होनोनानै गोदौहोनानै बेबायदिनो ओ मस्ला मस्लि नांगौ जायोबा होफादेरनांगौ आरो बेबायदिनो नार्जिखौ नारजि अमा खौ बेबायदि संनायखौ जोंथिं नुनो मोनो आरो जोंहाबो बेबायदिनो संनो आरो। ना ओ जानो थाखाय जोबोर गोथाव जायो औ। बेबायदिनो आरो ओ बर'नि ओंख्रि ओ ओंख्रियाथ' बेबायदि जाबाय ओ बाथोनफोर बर'नि दोरोङारि बाथोनफोर होमबा नों मिथियो नामा मा मा बाथोन दङ जोंनि बर'नो दोरोङारि
नि दोरोङारि बा थोन होनोब्लाथ' ओ गांजेमा गांजेमा बाथोनखौ मिथियो आरो सिंखावरि बेफोरखौ मि बियो ओमफ्राय खांख्राइ बाथोन बेफोरखौनो बांसिनै जानाय नुनो मोनो बर'फोरखौ।
औ जेनेबा मिथिंगायारि मोननाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय। औ औ अब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जाबाय थ' जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
दोनथ' जासिगोन दे नोंथां गोजोननायथ
औ औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय। औ दे औ दे।